हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा आंजों दसे सावरायनो हागोन ना? होमबा नोंथाङा आंओ समाज जौगानायाव सोलोंथाइनि बिफ'नि सोमोन्दै ए खोनथानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथा। ओ समाजनि जौगानायाव सोलोंथाइनि बिफाव होनोबाथ' जों गोबाङानो गोहोम खोख्लैयो जेरैहाय मा होनो मोनसे समाजावहाय मा ओ मोनसे समाजखौ जौगाहोनोब्ला गासैबो बिथिङाव जौगाहोनोब्ला मा जोंनो थाखाय मा सोलोंथायाइयानो जोबोद गोनां नङा होमबा नोंथां? दा ओ जाय सोलोंथाइ गैयि समाज बे समाजाव मा जायो गोबांथार बेबायदिनो ओ आसार खान्थि बिसिनि आसार खान्थि थांनानै थानाय नेम खान्थि गोबां बेबायदि ओ नेम खान्थिफोरा मा बिसोरनिया गाह ओ गाहाय थाखोनि बेफोरबायदि जायो नङा होमबा नोंथां दा मोनसे समाजाव जाय समाज ावहाय सोलोंथाइनि आंखाल बे समाजाव मा जायो ओ गोबांथार बेबायदिनो ओ खाना फोथायनाय खोमसि फोथायनाय बेबायदि गोबाङा उन्दै बैसोआवहाय ओ बिलाइनो हाबा हो नाय बेबायदि होब गोबां ओ जेंनाफोरा सोमजियो आरो जाय समाजावहाय मा सोलोंथाइ गैया दा ओ जोंनि समाजाव बेफोर गासैखौबो मा होखारनो थाखाय जोंनो माया गोनां थार होमबा सोलोंथायानो जोंनि थाखाय गोबांथार गोनां नंआ होमबा दा बेनि खायनो जोङो मोनसे समाजनि जेंनाफोरखौ फोसाबनोब्ला जोङो सोलोंथाइखौ लाग्रोथारनांगोन सिगाङावनो दा जोंनि ओ सरखाराबोथ' जोंनि थाखाय मा होनो ओ नैरोजा गु माइथाइयावनो मा मोनसे सोलोंथाइनि मोनथाइ आयेनखौ बेखौहाय दानानै होदोंमोन जाय आयेनावहाय मा ओ द'निफ्राय लानानै जिब्रै बोसोर बैसोनि गथ'फोरा मा बेसेन नाङा लासेनो मा समान मोनथाय उदाङैहाय मा बिसोरो फरायनो थाखाय खाबु दङ जेरैहाय मा गुदि फराय सालियावहाय मा ओ फरायसाफोरनि थाखाय गाननाय जोमनायनि थाखाय द्रेस आरो जानायनि सानजौफुनि जानायनि आदार ओमफाय बेग बेबायदिनो आरोबाव मा गोबां नांगौ रोखोमनि ओ सुबिदाफोरखौहाय सरखारारा होदों जायनि थाखाय बेवहाय मा ओ गोबां गैयै न'खरनि गथ'फोराबो मा बेहाय सोलोंथाइ खौ लानो हानायनि मोनथाय दङ दा आथिखालावहाय ओ गोबां सुबुङानो गाव गावनि गथ'फोरखौहाय सोलोंथाइ होनो थाखाय गोबां ओ नाजासै आरो गोदोनि दिनावथ' बेबायदि सोलोंथाइखौ एसेग्राब माने बेसेन होआमोन दा ओ गथ'फ्राबो गोदो गोदायहाय बुरजा खाङोमोन ना दा बेनि थाखाय मा फिसाफोरखौहाय सोलोंथाइखौ नांगौसेबांनि होनो हायामोन आरो जायनि थाखाय बिसोरो गाव गावनि गथ'फोरखौहाय मा ओ गुबुननि न'खराव खामानि माव मावनो दोनहरनाय साहा गलाफोराव दोनहरनाय आरोबाव बेबायदिनो गोबां ओ फिसा फिसौ लामा सामाफ्राव अन्थाइ रोगानाय बा बेबायदि खामानिफोरावहाय मा गाव गथ'फोरखौ थिसननानै होयोमोन आरोखि ना। दा ओ बेबायदियावनो मा गोदोनि समाजावहाय मा लेखा रोंनायनि ओ हा रा जोबोद खममोन आरो। गोबां न'खरावनो बेबायदि साब्रै साबा फिसाफोर थायोब्लाबो मा सोलोंथाइखौनो होआमोन आरो आरोबाव मा आथोनारि फारागथि बेबो मोनसे समाजाव सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोंनि गेजेराव सोमजियो जेरै मा हिनजावसाफोरखौहाय मा ओ सोलोंथाइ होयै हौवासाफोरखौल' सोलों थाय होनाय हिनजावसाफोरखौहाय बे सोलों होनायनिफ्राय गोजानाव नाथ्रोदनानै दोननाय आरो मा हिनजावसाफोरखौहाय ओ खामानि मावनो हाया माबा मोनसे खामानिखौ मावनो हिनजावफ्रा हाया बेखौ मावनो मोना बे याव थांनो मोना बेबायदि मोनसे ओ बेबायदि लेखा रोङै समाजावहाय बेबायदि जेंनाया गोबां सोमजियो आरो नङा होमबा नोंथां? आरोबाव बेबायदिनो ओ बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायनो मा नांगोन जोंनोहाय सिगाङावनो सोलोंथाइ नांगोन दा सरखाराथ' जोंनो बेबायदि गुदि मोनथायखौ होबाय ना थाय जोंनि गोबां सुबुंफोरानो बेखौ दासिमबो बेसेन होआबो आरो ना गाव गावनि गथ'फोर फोरखौहाय सोलोंथाइ होनाया गोनांथार बेखौ खायफा सुबुङा दासिमबो ओ गोनांथिखौनो साना जे थांनानै थानाय समावहाय मा ओ मावनानै ओ दि-दिनैनि जानायखौ दिनैनो मोननाय बेबायदि बानो जायो आरोखि ना इयुनाव जे ओ गावनि गथ'आ रो-रोंनानै लेखा फरा फरायनानै सासे मानसि गेदेर जाहैनो हागोन बेखौहाय मा दानि खायफा सुबुंफोरा मा दासिमबो सानस'नो हाया आरो बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि थाखाय दा ओ बेफोर गासैबो सोलोंथाइखौ जौगाहोनो होनोब्ला जोङो बयबो मा ना जानांगोन खौसे जानांगोन आरो जाय ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुं बेफोरो मा समाज खायफा लेखा रोङै सुबुंफोरखौहाय मा खालामनांगोन ओ बिसोरनो मा लामा दिन्थिनानै होनांगोन बोसोन होनांगोन बिसोरखौ मा दैदेननांगोन। औ मा फरायोब्ला मा जाहैगोन आरोबाव ओ माबा मोनसे खामानि मावनोब्ला ओ बिजनेसफोर खालामनोब्ला बेफोरखौ मावनो थाखाय जोंनो माबायदि ओ गियानफोर नांगौ मेलेमफोर नांगौ बेखौहाय मा जोंनि समाजनि खायफा लेखा गोरों सुबुंफोरा मा ला मा एबा बोसोन दिन्थिनानै होनाय दैदेननाया जोबोद गोनां आरो बेजोंसो मा गावजों गाव मदद होलायनायनि गेजेरजोंसो मा मोनसे समाजा जौगागोन दा जोङो लेखा सोलोंथाइखौल' रोंनानै थायोब्लाबो जोंनि थाखाय बियो मुलाम्फा गोनां नङा। मानो होनोब्ला जोङो गुबुनखौबो लामा दिन्थिनो हानांगोन। बेसोर जोंनि मा थार गुबै सोलोंथाइ दा सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय मा ओ साख्रि - बाख्रि मावनांगौ बेनि थाखायल' जोङो मा साख्रि- बाख्रिनि थाखायल' जों सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ बे नङा। दा जोङो सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो मा गासैबो बबे मोजां बबे गाज्रि बेफोरखौ साननो हानाय गियाना जोंनि था जोंनियावहाय फैयो नङा होमबा नोंथां? दा सोलोंथाइ गोनां सासे सु बुंनि साननाय- हनाय आरो सोलोंथाइ गैयै सासे सुबुंनि सा साननाय हनाय बेनि गेजेराव गोबां फारागथिखौ जोङो नुनो थाङो। दा लेखा गोरों ओ सुबुंनि साननाया मा बियो फारफ्रोमनिफ्रायबो बिजिरनानै नायो आरो खायफा फा लेखा रोङै सुबुंफोरा मा गावा जेखौ सानबाय बेखौल' मा बियो मा खालामगोन नोंगौ बे सानगोन औ। दा बियो बेखौ नायबिजिरनानै नाया आरो बे बबेया सैथो बबेया नोंखाय बेखौहाय बियो मा गुवारै नायबिजिरनानै नाया। दा बेनिखायनो मा जोङो ओ सोलोंथाइया जोंनि था थाखाय साख्रिनि थाखायल' गोनांथार नङा दा सोलोंथाइया जोंनि जिउ नायाव ओ बबे मोजां बबे गाज्रि जोङो बेफोरखौ सायख'नायावबो जोंनि थाखाय सोलोंथाइया जो जोबोद ओ जोंखौहाय मदद खालामो आरो आरोबाव बेबायदिनो जोङो मा होनो जोङो सोलोंथाइल' नङा जोङो गोबां बेबायदि सोलोंथाइखौ रोंनानै थायोब्ला मा ओ गोबां थार बेबायदिनो गावनि जिउनि थांनानै थानायनि राहाखौ दिहुननानै लानो हायो। जेरै- आबादफोरखौ जोङो माबोरै मावो माबोरै मावोब्ला जोङो आबादखौ मोजाङै ओ दि दिखांनो हागोन बेफोरखौ जोङो मा सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो मा रोंनो मोनथिनो एबा बुजिनो हागोन नङा होमबा नोंथां? दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां
औ
सोलोंथाइ गैयाबा मोनसे समाज जौगानाया गोब्राब नङा होमबा नोंथां?
औ
आरो बे सोलोंथाइनि मा होनो गुबै बाहागो होनोबा जोङो मा होनो हायो फोरोंगिरि आरो फरायसाखौल' नङा होनबा नोंथां
औ
मोनसे जेनेबा मोनसे गामियाव मोनसे मोजां फरायसालि गैयाबा आरो बे फरायसालियाव जेनेबा मोजां गुन गोनां फोरोंगिरिफोर गैयाबा मा होनो बे मोनसे फर माबानि जायगानि समाज जौगानायाबो जानाय नङा नोंथां मानो होनबा बे जायगानि ओनसोलनि फरायसाफोरनि जौगानाया नांगौ रोखोमै जानाय नङा जुदि फोरोंगिरिया नांगौ मा होनो थि रोखोम थि समाव जुदि फरायसालियाव नुजाथि फैयाब्ला फरायसाफोरा ओरैनो गोदाव सो सोराव गेलेलाबायनानै थागोन बेबायदिनो बिसोर नांगौ रोखोमनि गियानफोरखौ मोननाय नङा आरो मा होनो इयुननि बिस नि जौगानायाव मा होनो उननि थाखोआव बिसोरो गोब्राब जाहैगोन आरोना आरो बेबायदिनो मा होनो सुबुंनाव जुदि नांगौ रोखोमनि मा होनो सोलोंथाइ थायाब्ला समाजा जानला- मानला जागोन गोदाव सोराव जेनेबा मा होनो जोंनियाव समाजाव जुदि सोलोंथाइ नांगौ रोखोमनि सोलोंथाइ मोनाब्ला मानसिफ्रा मा जायो जेनेबा मा होनो समाजाव आब्रुथि गैयि जाथाया जायोना नोंथां सोलोंथाइ थायोब्लासो मा जायो मोनसे समाजा दावगालांनो हायो आरो जुदि मा होनो सासे सोलोंथाइ मा होनो सोलोंथाइ थायोब्ला मा सुबुङा गावनि मा होनो इयुन जिउआव मा होनो जायखि जाया जेनेबा नोङो सासे मा होनो सानखान्थि गोरों माबाया सुबुङा मा होनो दखान होनानैबो बिजनेस खालामनानै बाबो जिउ खुंनो हायो ना नोंथां साख्रि -बाख्रि नङाबाबो आरो साख्रि बाख्रिनि थाखायथ' नांखागौआनो जाहैबाय जुदि नों मोजां रोखोमै नांगौ रोखोमै फरायनानै जुदि साख्रि बाख्रि लानो हायोबा सासे ज मा होनो सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङानो मोनसे न'खरनि थाखाय बेसेबां जौगान लाबोनो हायो ना नोंथां। आरो न' खरनि थाखायल' नङा बे समाजनि जेनेबा मोनसे गामिनि मोनसे हालामनि मोनसे ओनसोलनि थाखाय सासे सुबुङानो गोबां रोखोमनि जौगानाय लाबोनो हायोना नोंथां
औ
आरो बेनि अनगायैबो जुदि मा होनो सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरनि अनजिमाया बांलांबासो मा जागोन जोंनि गामि न'खर हादर गासै साफ्रोमबो बिथिंनो दावगानाय जागोनना नोंथां मोनसे मा होनो सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुं गैयाब्ला मा होनो समाजनि दावगानायानो जाखाया सोलोंथाइ गैया ब्ला मा होनो मानसिफोरा मा बबे मोजां बबे गाज्रि सायख'नायावबो गोब्राब जायो। आरो बेबायदिनो मा होनो मोनसे समाजनि जौगानायाव हेंथा जायो आरोना
औ
सोलोंथाया मा होनो जोंनि समाजनि जौगानायनि थाखाय गोनांथार नङा होमबा नोंथां
औ
मा होनो सोलोंथाइ थैयोब्ला सासे सुबुङा मा होनो गावखौ जेनेबा रांखान्थि बिथिं आरो गासिबो बिथिङावबो मा खालामनो हायो राफोद खालामनो हायो नोंथां सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो मा होनो साख्रि बाख्रिनि थाखाय मा होनो खालामनो हायो
औ
साख्रि बाख्रि नागिरनो हायो
जोङो आबादखौ मावनानै आबाद मावनानै जोङो लाइमोनफोरा बा जोंनि समाजनि सुबुंफोरा माबोरैहाय ओ गोजौ फारसे दावगा लांनो हायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जेनेबा आबाद मावनानै आबाद मावनानैबो जोङो मा होनो दावगालांनो हायो मा होन मा होनदों दा आबाद मावनानैबो जों गोबां मा होनो दा मानसिफ्रा थांना दंना सिगांनि समनिफ्रायथ' बांद्राय मा होनो बांसिन सुबुङानो सोलोंथाइ गैयामोन ना होनब्लाबो बिसोर बेबायदिनि जिउ खुंनानै दं ना नोंथां आबाद मावनानैबो जेनेबा सोलोंथाइ गैयाबो जेनेबा आबाद मावनानैबाबो मानसिया मा होनो आबाद आरि मावनानैबो जिउ खुंनो हायो गोदोनिफ्रायनो जेनेबा सोलोंथाइ गैयाबाबो गोबां मानसियानो माइफोर गायनानै दा जिउ खुंगासिनो दङ जाय मा होनो हा हु गोनां मानसिफ्राबो जेनेबा हा हु गैयाबाबो मालायफोरनाव गायथ'नानै आरो बेबायदिनो मा होनो जे लाइमोनफोरा होनदों नोंथा नङा लाइमोन फोराबो जेनेबा ज' जानानै जुदि गावसोरनि निजाहा गैयाबाबो जेनेबा जुदि फैसाफोर दङबा रां रुफा दंजायोबा मा होनो बेलेगफोरनि हाफोरखौबो लाथ'नानै जोङो जेनेबा मोनसे हमना लादो साब्रै साब्रानि जेनेबा दाथ' मा होनो गोबां गावसुंथा हान्जाफोर दं नङा होमबा नोंथां बेफोराव जोंना मा होनो र' जानाय सोरखारनिफ्राय मा होनो लन लानो हायोना नोंथां लन लानो हायो गोबां मा होनो खम सुदावनो जोङो माबानानै रां लाथ'नानै जेनेबा लाइमोनफोराथ' इसेबांबो रांफोर थायाना बिनि थाखाय लाथ'नानै जोङो मा होनो आबाद मावनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ दा आबाद बिथिङाव मा मा आबाद मावनो हायो जेरैहाय फाथो आबाद। फोर बा मोनसे गय बागानफोर बेफोरबायदि गोबां आबाद मावनो हायना औ।
माइफोरखौबो माइ मावनो हायोना नोंथां।
औ औ औ दा नोंथाङा माइ आबादनि सोमोन्दै बुंबाय दा माइ आबाद। खौ माबोरै मावो बेनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन नामा।
माइ आबादखौथ' सिगाङाव मा होनो नोंथां मा होनो? हाखौ मा होनो दै सोनानै सिगाङाव मा होनो? मा होनो एवगोरानै लानांगोन आरोना नोंथां जेब्ला मा होनो हाया मा होनो? दोलो दोलो जेनेबा माइ थुजानाय बायदि मा होनो? थुजानाय बायदि जागोन होनब्लासो जोङो मा होनो माइखौ गायनो हागोन नोंथां आरो। जों बे माइखौ बबेनिफ्राय मोननो हायो होमबा। सिगाङावनो जों मा होनो सिगांनि बै बोराय फुराना माइखौ मा खालामनांगौ? दैयाव मा होनो बस्थायाव सोमनानै दोननांगौना नोंथां दोननांगौ बिनि उनाव बे। जेब्ला बे मा होनो सोमनानै दोननाय माइआ गाजा बेरो होनोमबा बेखौ बोखांनानै दोननांगौ। बोखांनायनि उनाव जेनेबा एसे। बेबायदिनो मा होनो आरो बिदिनो बेसेबां जखानि जेनेबा फोगोन दब्लायसे दब्लायनै जेनेबा बे। खोथिया फोनायनि थाखाय मोजाङै। हालेवनानै लानानै खोथियाखौ फोग्रोनानै दोननांगौ आरो जेब्ला खोथिया मा होनो फुजाथाव जेनबा बोबाबो जयि बायदि जायो। होमबा बेखौ फुनानै गायनो हायो आरोना नोंथां आरो। मा होनो माइया गायनायाव मा नांगौ रोखोमनि दै हासार होनांगौ आरोना। नोंथां बेदि। जेनेबा एसे सोमखोर सोमखोर जाहांनाय एम्फौफोर जायोना।
औ।
बिनि थाखाय मा होनो? एसे एम्फौ मा होनो एम्फौ होबथाग्रा मुलिफोर बाहायनांगौ आरोना।
औ।
अब्ला मा होनो माइया।